औ खो औ खोनादों।
औ खोनादों दे खोनादों खोनादों।
औ।
दा नोंथांङा फ्रियैनो दंना?
औ दंङ‌।
अ आं दा नोंथांजों मोनसे माहोनो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
उम्म।
दा बे आयदायानो जोंना जाहैबाय मा होनो दैमा दैसानि सायाव सावरायसै नोंथांजों।
ओं।
दा नोंथांङा बे सावरायनायनि सायाव एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे।
औ दा नोंथांजों माबे आयदानि सा याव सावरासै जाय जोंनि खाथि खाला ओनसोल एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव माखासे दैबाना जायो बेफोरनि इसे दैबानाया खहा खालामोना मुलाम्फा खालामो? एबा खहाया बांसिन ना मुलाम्फाया बांसिन बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ।
औ।
दा होनब्ला दैबाना होनोब्लाथ' जोंथिं खाथियावनो माने दैबाना जानाय नुनो मोनो।
औ नोंथां।
गोजानफ्रावबो जों आथिखालाव बुहुद माने दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बुंनो थाङो ब्ला जेरै दैबानाजोंहाय खायफा मुलाम्फा जायो खायफा बांसिनानो माने खहाखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरैहाय जोङो खहाखौ नुयोब्ला खहाखौ बुङोब्ला जेरै जों
बे दै ब दैबानाजों फैयोब्ला बे दैबानाजों फैनाय गोबां
औ नोंथां।
माने फुलुंफोर खायफा मानो मुलाम्फाया फुलुं फैनायनि जाहोनाव जोंनि आबाद मावनाय फोथ बुहुद माने जायो। आरो नोंथांनि खाथियाव एसे प्रब्लेम जादों दावराव खोनादों। आरो जेरै जोङो खहा जायो खहा जानायखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो जेरै जोंनि जिब जुनार अमा, दाउ, बोरमा गासिब बो माने दो दोख्ला बुरखार लांजोबो आरो न' बां फरगहायो माने बुफायना लाङो आरो ओमफाय जोङो जोंनि माने खहा जायो खहा जानाया जेरै जोंनि माइ गायनाय हाखौ जोङो बे माइ गायनाय हाखौ खुरखा ना लाङो आरो बेयावहाय बाला दुुबसाव माने गालाङो आरो बेयावनो माने जोंनि हाया खासिबारि जायो बेयाव माइ गायनो हाया जायो आरो गोबां खहा जायो जेरै जो जोंनि न' जोंङो थानो थाखाय न' गैया जायो न'आव माने लोमफैजोबो आरो आरो उम बे न' फारसे लोमनानै मानसि थानसि माने बुखारना लांजोबो आरो माने गोबां थाल लानांगौ जायो आरो दैबानाजों माने अखा हायोब्ला।
नोंथां औ औ नोंथां।
आरो जोंहा
औ औ।
बे माथावरि सिफायनानै फैयोब्ला जोंनि बे माथावरि आरो दंफां लाइफ फां गोबां लांफायो आरो दैबानाजों। मुलाम्फा होनोब्ला जेरै जों बुंनो हायो बेयो फुलुं गालाङो बे फुलुंजों गोबां जोंहा माइ जायो। आरो बे दैबानाजों जोङो माने फैफानाय बनखौ लाखिनो हायो। आरो खायफाबा ना बायदिसिना मोनो। आरो इदिनो माने गोबां बांद्राय नङा माने मु ओ ख'हाया बहुत गोबां आरो आरो मुलाम्फाया बुहुद खम। बेफोरबायदिनो माने मुलाम्फायाबो गो माने बांद्राय नङा आरो मुलाम्फाखौ बांसिन खम होननाय जायो जोङो ख'हायाव जोंनि माने गोबां खहा जालाङो लस जायो दुखुनांथाव जायो। दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा दैबाना होनोबाथ' जोङो मुलाम्फा आरो खहाखौबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। जायनि जाउनाव जोङो गोबां मुलाम्फाबो मोनो एबा गोबां खहाबो मोननो हायो आरो नोंथां जाय जोङो आं खहाखौ बुंगोरसै सिगाङाव खहा होनोब्ला जोंनि मा खासे माइ गायनाय दा दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हानायनि जाउनाव माइ गायनायनि माइ गायो सुबुंफ्रा नङा होनबा नोंथां?
औ
जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरा माखासे आबाद फोथाराव माइ गायनानै दोननाय माखासे आबादखौ दैबाना अखा हानायनि जाउनाव दैबाना दैबानाया गोबां रोखोमनि माइखौ माहोनो माथावरि सिफायनानै माइ हाबाद दस बिगा, बिस बिगा आबाद बेखौ सिलिंगार खालामलाङो जायनि जाहोनाव आबादारिफ्रा आबाद मोनजायो एबा बोसोरसे बोसोरनै आबाद मोनजायो मानो माइरं मोनजायो आदार मोनजायै जानानै दुखु खस्थ'जों सहायनांगौ गोनां जायो जाय जोंनि आबादारिफ्रा माखासे मा होनो दुखु एबा मो दुखु जेंना-जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो नोंथां खहाया जाहैबाय जोंनि आरो माखासे दै उम जोंनि माइखौ आबाद खामनायनि अनगायैबो न' बां मोसौ, मैसो, बोरमा, अमा, जिबौ मा होनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने जिब-जुनारखौ खहा खालामो आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे न'फोरनि माखासे सम्पथिबो थायो जोंनि न' बां सियार थुल बिसिना बेफोर गासिखौबो मा होनो दैबाना
औ खोनादों ओ खोनादों
जोंनि फैबाय मा होनो जोंनि नांगौ
औ
नआव लाबोनानै
औ-औ-औ
दा बेनिखायनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ बनफोरखौबो मोननो नोंथां नङा होनबा